हेल'
औ नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय औ
ओरैनो दङब्ला नोंथां
ओ ओरैनो दं
टपिक मोननैसो सोंनानै रायज्लायनि नङा होमबा नोंथां
दे सोंजागोन दे नोंथां
संनाय खावनायनि बागैनो रायलायनोसै जेरै जोंना जाग्रा खाजा ना
औ-औ जायो दे नोंथां
जोंहा नोंथाङा ओरै नों बिदिनो जेनेबा जानाय लोंनाय एबा ओंख्रि बेफोराव नोंथाङा मा ओंख्रिखौ माने नोंनि आंबो माने फेभरेट हिसाबै मोनो
फेभ्रेट ओंख्रियाथ' जाहैबाय नोंथां माने मोनसेल' गैया आरोना
औ
बुंनो थाङोबा बुहुद औ-औ बांसिनानो जाहैबाय आङो सबायजों दाउखौ मोजांसिन मोनो आरोना नो नोंथां औ-औ
मोजांङानो
औ बिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
खौ ओमफ्राय संफेरबाय दा नोंथाङा दे संनायनि बागैनो आंनो एसे फोरमायदो
अ जेनेबा दा आं सबायजों दाउ होनबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ-औ
औ जोंनो सबजों दाउ जानोबाथ' गिबियावनो जों सबाइखौ नांगोन होगोन नोङा होमबा ओम जोङो बेफोरबायदिनो बाजारफोराव बा सकफोराव थांनानै गिबियावनो सबायखौ लाना फैबाय आरोना नोंथां दखाननिफ्रायहाय
औ
औ लाना फैनानै बिखौ जोङो सोमना दोनबाय माने बिहाथ' बिगुर थायोना नोंथां सबाइया औ औ औ बिखौ जोङो सोमना दोनबाय जाहाथे बियो गुरै जाथों आरोना नोंथां औ ओमफाय एखौ सोमना दोनबाय बिदिनो फाइभ मिनिटससो सोमना दोनबाय आरोना नोंथां
औ औ
औ बिखौ सोमनायनि उनावहाय जोङो सुखांबाय सुखांनानै माने खायसेनि जेनेबा जानाय जानाया आलदा आलदा रोखोमनि जायो आरो ना नों थां उम खायसेआ औ आंनिखौ खोन्थानोसै
औ नोंनि रोंगौथिखौ आरो
औ बिखौ सुनानै बिनि जाहाथे गोसोम गोसोम बिगुरखौ माने थांहोजोबो आरो ना
उम
बिखौ गुफुरै खालामनानै जोङो बिखौ सारायाव रुबाय आरोना नोंथां साराय बास खान्थायाव आरो औ बेखौ रुनानै दा आमफफ्राय जोङो दाउखौबो बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बा न'आव थाबा न'निफ्राय सिथारनानै ओह जों बेखौबो गोदानानै बिखुर बेखौ रु रुबाय थानाय समावनो बिखौबो एवफ्रामना लाबाय आरोना नोंथां
औ औ औ
औ बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनाव औ थावजों एवफ्रामबाय एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोङो बेयो सबाय रुनायाबो जाखाबाय नालाय सबायखौबो बोखांनानै जोङो ओ जाय सारायाव जोङो बेदोरखौ एवफ्रामदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ बे सारायावनो जोङो माने सबाय रुनायखौ होदाला होबाय आरो लुदालाना होबाय
औ औ खोनागासेनो नोंथां दे बुं
ओ बिदि लुदला ना होनानै बिखौ आरामसे बेयाव नांगो जानाय ओ जेरै जाब्रां जिरा बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरबायदिखौ जोङो देनानै औ मोदोमनायनि बेयाव होबाय होनानै बेखौ मोजाङैनो ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होबाय आरोना बिखौ ओरैनो मोजाङैनो ग्ल'ब ग्ल'ब गोदौ होनानै उनावहाय साखिबाय साखिनानै संख्रि नांदोंबाथ' जाखाबायना नोंथां खनसेआवनो नाङाखैबा जोङो सोंख्रिखौ होदेरबावनानै आरो बिखौ संख्रिआ मोजां नांबाथाय जों खांबाय आरो नों
औ खारैबो होनाय जायो नामा नोंथां
औ खायसेआ खारैबो होयो आमफाय खायसेआ होआबो आरोना नोंथां
ल'ल'
औ माने आं जानाय बायदिबा आं बांद्राय खारै होआ नोंथां
औ
औ बिदिनो जायो
ओमफ्राय जोंहा अनलाबो दंना अनलाखौलाय गोथाव मोना नामा
औ अनलाखौबो मोनो मोननाया नोंथां
औ
नाथाय बेखौ बारा जानाय जाया आरोना
औ ननाव खायसेया अनलाखौ जानो बानाय मोनो माने
औ बानाय मोनो आंना बिदि बानाय गैया आरो गैनाया थेवबो बिदि बांद्राय जाजानाय जाया बिदिनो सम लाना सम जायो आरो गेजेर गेजेर जाद्रायिबो नङा
औ
औ
मोनसेल' मैगंखौथ' जों जाबाय थाखाया नङा होमबा
औ औ मोनसेल' मैगंखौ जाबाय थाबा जोङो बानाय जालाङोना
औ औ औ
औ बेनिखायनो
जानोबो बालाङो आरो नायनोबो बानाय जालांलायलाङो आरो माने नायबानो औ औ नायबानो माने आं गायनाय नुयो आरो माने
औ औ औ नोंथां
ओरैनोथ' जोंहा अनला अनलाखौ दाउफोरजों जाबाबो गोथावानो मोनोना लोगोसे फारौ बेदरजोंबो थाव गायानो जायो एसे गोथावनो जायो
औ औ फारौजोंबो गोथावानो जायो नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो
आंनाबो बेफोरनो नोंथां अनलाजों बेफोरनो दाउ आरो एफोरो फारौ बेफोरखौ जोबोद माने
फेभरेट होनना होननांगोन आरो जिहेथु जोंना बियो नेसारेलखा ना जोंना माइरंनिफ्रायनो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायोना माबाखौथ' अनलाखौथ' द'
औ औ
बेयावथ' जेबो ओ केमिकेल जेरै जों बाजारनिफ्राय मैगं बायना लाबाथ' जोङो गोबां मा मा केमिकेल होननानै बे मैगंखौ बोखाङो बेखौथ' जों नुनोबो थांला नालाय जासट जोङो लाबोनानै औ लाबोनानै जाफैबाय औ औ औ
औ
बेनिखायनो जोंहा अनला आरो बेफोरो सबायफोरखौबो जों न'आव गाय गायनानै लानो हायो औ गाव गावनो मावजोबनो हायो आरो मैगंखौथ' मावनो हायो जोङो खिन्थु जोंहा माखासे मैगंफोरखौ मावनो जोंहा जानाय जायिबो खोथा थायो नालाय औ
थायो लोगोसे हाबो नांगौ जायो फ्रि जायगा औ नोंथांमोनहा ओरैनो औ न'खराव बिदि मैगं थाइगंनि आबाद मावो ना मावा
मावो नोंथां जोंनियाव माने सिजोन लायै सिजोन आरो ना औ माखासे उम
दाथ' आरो गायनाय फुनायनि दिन ना नोंथां
औ औ नोंथां
नोंस्रा नोंथांमोनाबो गायोना
माखौ नोंथां
औ जेनेबा माइफोरखौ माइ दाथ' माइ आबाद मावनायनि सिजोन ना
औ माइखौ गायो नोंथां जोंनाथ' मेन थांनानै थानाय थांनायाव जानाय आदार होननानै बुङोब्ला मइेनलि जोंना ओंखामानो नङा होमबा
ओंखामानो
जिहेथु जोंहा ओंखाम मोननो थाखाय ओंखाम जानो थाखाय जोंहा माइ गायना लानांगौ जायो बेनि थाखायनो जों माने मइेन गाहाय आबाद होनबा जोंना मायानो थायो आरो गिबियाव
औ-औ
ओंख्रिफोर गैयाबाबो जोङो थांनानै थानो हायो मैगंफोर गैयाबो खिन्थु जों गैयाबाथ' हायाना नोंथांनि थाखाय बेनि थाखायनो जों माने माइखौ जोङो गायनाया गोनांथार आरो
औ-औ नोंथां औ
औ
उम
दायोथ' बर्थमान गायखांहां नो मानो होनबा जोंहा बोथोराबो थिगानो बुंनांगोन दासान्दि नांगौ बायदि दि दैयाबो दङ
औ-औ
नोंथांमोनथिंबो थिगानो नामा बोथोरफोरा
औ जोंनिथिंबो बिदिनो थिगानो दं नोंथां नांगौबायदि दै मोनदों औ-औ
गायखांनायफोरा ओमफ्राय गायखांथ'वाखै दा
जोंनिथिंहाय बुहुदआनो गायखांबाय बुहुदानो गायखाङाखै नोंथां माने खायसे बायदिया औ फिफ्टि फिफ फ्टि माने बोरि हाबो थायोना औ बोरि हाफोरनिया गायथ'वाखै जायहा बोरि हा दं बिसोरहा गायथ'वाखै जायहा माने हाया गोथौ बिफोरो गायबाय आरोना औ
दैफोरा खम जादों नामा नोंसिनिथिं नोंथांमोनथि
जोंनि खिन्थ' दैया बिदि बांद्राय खम नङा नंनाया औ बिदिनो थिगानो दैयाबो
अ मा मा माइफोर गायनाय जायो नोंथांमोनथिंलाय
जोंनिथिं बिदिनो जोसा माइब्रा ओमफ्राय रन्जित बिदि बाहादुर बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो ना आरो गुबुन गुबुन नाम दं बा नामफोरखौ जों बांद्राय मिथिया आरोना नोंथां
औ औ नङा नोंथां नोंसा जाखौ गायो बेखौल' खोन्थाबानो जागोन आरो माने
औ जोंहा बेखिनियानो गायो माने जोसा माइब्रा ओमफ्राय रन्जित बाहादुर ओम बेखिनिखौ गायो आरोना जोंहा आं न'आव गायनायखिनिखौल' मिथिगौ माने औ
बेखौनो जायो नोंथां
औ-औ नोंथां औ
औ जोसाखौ ओरैनोथ' नोंथां इसेग्राबो जानाय जायाना बेखौ ओमफ्राय फा फानहर रोना ओरैनो ना माबा मोनसे जेनेबा फालांगिफोराव बाहायो नामा बे
औ जोंहाथ' बिदिनो बांद्राय बुरजा फोखाया बेखौ फोनाया नोंथां
औ
बिदि फानहरलायनाय फोआ आरो ना जानो आन्थााखिनिखौ औ फोयो ओमफ्राय जे ओरैदि जोङो बाथौफोरावदि फुजा होयो बेफोरबायदियाव माने जोसाखौ होनाया मोजां जायो होनो आरोना नोंथां मानसिफोरा औ बिनि थाखायनो गायो आरो ओमफ्राय जा औ बावनायाव ओमफ्राय जानायावबो मोजांना बियो
औ औ सम सम जानायाव जायो आरो ना
सम बिदिनो आलासि गोजाननि आलासिफोर फैबा बिदिनो संना होयो आरो
औ सबाइजों दाउ जोसा ओंखाम जास्रोदो ना
औ औ नों
जाबाय आरो बे आलासिया फैबावनो फैबावनो गोसो जासिगोन
औ नोंथांमोननि खिन औ गाय ना गाया बेफोरबायदि जोसाखौ
गायो नोंथां जोंहा थेवब्लाबो गायनाय जाया आरोना ओमफ्राय ओरै माइब्राखौ गायफानाय जायो माइब्राखौ मानो होनबा जोंनो नांथारगौना मागो दमासि समफोराव एखेबारे जोंनो माने फिथा ओरैजाय बैसागो बैसागोआवथ' बैसागुआव जोंहा सेवरायफोर जायो लोगोसे मागोआव फिथा ए थाब लारु सावनाय जायो बेफोरनि थाखायनो गायनानै दोननाय जायो आरो बेफोरखौ मानो होनब्ला जोंहा गायनानै दोन खाबा उनाव बायनो गबाय नङा होनबा
औ औ न'आवनो औ न'आवनो थाबा आरो गोसो बायदि जानो हायोना नोंथां
औ औ
ओं जाब्रबनो फिथाफोर जाब्रबनो लुगैबानो जानो हायोना औ नोंथां
जोंनो समबा समाबो जाबाय नालाय दे नोंथांजों माखासे खोथा रायज्लाय मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे नोंथां